नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों औ ओ आं औ। आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होन्नानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आरो सावरायनो नोंथां हागोन ना ओ नोंथां नोंथांजों आं सावरायनो लानाय बाथ्राया जादों ओ-जोङो दा जिब जुनार फिसिनायनि बागै सावरायगोन आरो।
औ औ
औ ओ- नोंथाङा न'आव ओरैनो मा मा जिब जुनार फिसियो आरो माबेसे दं बेफोरनि बागै फोरमायना होदो।
औ बुंनो थांबा ओ-जिब जुनारनि बागै बुंनो थांबा जोंहा गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै मोसौ अमा बोर मा दाउ आ बेफोरबायदि खो जों बुंनो हायो न'आव फिनाय जायखौ जोङो फिनायाव जोबोद जों बिसोरनो आदार एबा जोबोद खाजाफोर जगायनांगौ जायो। आरो मोनफ्रोमबो बुस्थ थुनि थानो थाखाय जोङो थाग्रा ए मोसौफोरनि थाखाय गलि दाउफोरनो गन्द्रा आ दाउफोरनो ओ- गन्द्रा आरो ओ-गग्रा ओमफाय मोस अमाफोरनो अमा गन्द्राफोरखौ जों बानायनायखाय नुनो मोनो। नोंगौना नोंथां बेफोरबाय दिनो बुंनो थांबा जोंहानि न'आव इफोरबायदि जेबो जिब जुनार फिनाय गैया ओमफाय आङो बि बागै जेनेबा बेसेबां माबेसे दं आं बेखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनबा जोंहानि न'आव बेफोरबायदि फिनाय गैया नालाय। ओमफाय थेवबावबो बेफोरबाय बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव फिनायखो आं नुनो मोनो। साफ्रोमबोनि न' ख'राव मोसौ बोरमा अमाफोर। नि फिनायखौ अमानि आदार जानो थाखाय गोबां मानसिफोरानो जोबोद खस्थ'यै आदार बुथुमनाय खो जों नुनो मोनो ओ बिसोरो गावसि नि जुमाय संनायनि गेजेरजों जा जोमाया ओंखारनानै अफ्रि ओंखारो लास्ट थाउ बे से जोमाइ गखांनानै बेयो उनाव अफ्रि महराव ओंखारो बे अफ्रिखौ मानसिफोरा गावनि न'फोराव जानो गोना ओ माइरं माइफोरखौ सौनानै जा माइरं ओंखारबो खांनानै जा गुन्दै मोनो। बे गुन्दैजों अमानि आदार बे आदारजों लगायनानै जों अमानो आदार होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे हाब्रु सा गामिनि एबा आम जाय मानसिफोरा बेफोरबायदि जिब जुनारखौ फिसियो बेफोरो गावसिनि मुलामफ म्फानि थाखाय बेफोर अमाफोरनो एबा जिब जुनार मोसौ बोरमाफोरनो जोङो बेलेग एक्सट्रा भिटामिननि थाखाय माबा मोनसे मुलिफोर बायनायखौबो नुनो मोनो। बेफोरखौ आदारफोराव लगायनानै बिसोरो थाब-थाब देरहोननानै गावनि मुलाम्फाखौ बांहोनो आरो बेबाय बिदिनो दाउफोरनि बेलायावबो जोङो दा दाना होनाय। आरो माइ होनाय आरो माइरं होनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो हांसोबो फियो जेरैबायदि न'फोराव हांसो हांसोआबो हांसोखौ जोंनो फिनो थाखाय दै नांथारगौ। दै नङाबा हांसोखौ देरा होननानै जोङो खोनानो मोनदों जाय मानसिया दैमा खाथ थि एबा दंग' खाथि जायहा फुख्रि दङ बिसोरा जोबोद मोजां मानो होनबा हांसो फिसनो थाखाय जेब्लासि जे जेसेबांनो हांसोफोरा दैयाव गेलेनो मोनो जेसेबांनो हांसोफोरा दैयाव थानानै आदार जाबसिन मोनो एसेबांनो हांसो हांसोफोरा थाब देरो बेफोरखौ बुङो आरो हांसोफोरा दैयाव गेलेनो मोनाबा देरा होननानै जों इखो बारा एसेबां देरा होननानै जोङो खोनानो मोनदों। आरो बिसोरनो जानो थाख थाखाय जोङो जुजाइ आरो माइ इफोरखौ लगायनानै होनाय जाहोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ बोरमाफोरनि थाखायबो गोबां आदारफोरजों जगायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि बोरमा बोरमाफोरनि थाखाय जोङो दुरुंफ्राय लानानै बेनि खुन्थिनिफ्राय लानानै जोङो ओ‌ बेनो जोथोनै दोननाय जायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङै एक्स्रा बिनि थाग्रा खथाबो बानायनाय जायो जाय बोरमानि थाखाय जोङो आदार नागिर हैयो सोरनिबा दंफा सोरनिबा बारिनि दंफां दालाइ आरो अबेबा हाग्राफोरखौ जोङो दाननानै एबा गांसोफोरखौ हानानै बोरमानो होफैनायखौ नुनो मोनो मानो होनबाना अखा जेब्ला जेसेबांनो अखा हायो एसेबांनो बोरमानि आदार नागिरनायाव मानसिया मुखुब जायो। खस्थ' मोननांगौ जायो मानो होनबाना बोरमाया जेसेब एसेबांनो अखायाव थायो एसेबांनो बिसिनाव ओ गिनाया बारा जायो मानो होनबाना बोरमाफोरा बेफोरबायदि अखा सिजानो हाया मानो होनबा बिसोर बारादाय अखा सिजायोबा एफा बे बोरमाफोरनि खोमाफोराव दै हाबोबा बोरमाखौ थैयो होननानै खोनानो मोनो एनथाखाइ थाखाय बोरमाफोरखौ जोङो अखायाव दोननाय जाया। जायनि थाखाय बिसिनि जानो थाखाय जोङो ओ फुंनिफ्राय मोनासिम आदार नागिरो जेसेबांखि मोनागौमानि मानोबा बिसिनि जानायनि थाखाय जोङो जोबोर खस्थ'यै जगायनांगौ जायो आरो मोसौफोरनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो थेवबाबबो मोसौआसे सेबां बिदि नङा जे बियो अखायावबो थानो हायि मोसौआ हायो अखायावबो थानो हायो आरोना थैथैबावबो बारा दे खा एबा बिसिनि आदार जानायाबो खम जायो जायनि थाखाय जों बिसोरनि एक्स्रा आदारफोरखौ जगायनांगौ जायो आरो बिसनि थाखाय जोंनियाव जिगाब थाखायो जोङो बे गाबखौनो जोङो बिसोरो मोसौफोरनो जाहोयो गलियाव ओ मोनसे माइहुमाव माबानानै आरो बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थांबा जोंहा गोबां रोखोमनि नाफोर फियो जोंनि ओ न' खाथिनि एसे जानगाराव फख्रिफोर खुरनानै नोंथाङाथ' नुदों जानो हागौ मोनफ्रोमबो जिब जुनाजोंनो जोंहा मुलाम्फा दङ गासैबो सुबुङानो मुलाम्फा दं जायनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुङानो बे जिब जुनारखौ फुयो फियो आरो बेफोरबायदिनो नाफोरनि थाखायबो जोङो थाब देरथों होननानै गोबां आदार होनायखौ नुनो मोनो बिसोरनि थाखाय मानसिफोरा गुन्दैफोरखौ ओ दैयाव बस्थायाव खानानै हैनायखौ मोन्नो मोनो आरो बेफोरबायदिनो थालिर बिलाइफोरखौ जोङो दाननानै गार'नानै ओ दैयाव गार'नायखौ नुनो मोनो आरो नाया बेफोर थालिर बिलाइफोरखौनो जानानै थायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां जिब जुनारखौ जिबब जुनारनि बागै जों बुंनो हायो आरो बुंनो थांबा जोंनि न'आव जेसेबां जिब जुनार फिनाय दङ एसेबांनो जों हाग्रायावबो माखासे जिब जुनारफोर मोनो जेरैबायदि न'आव फिसिनाय अमा जों हाग्रायाव फिसिनाय अमाजों आलदा आलदा जायो हाग्रानि अमाया जोंनिया बारादाय बांसिनानो गोहो गोरा खौ जोङो मोननो हायो न'आव फिग्राया एसेबां गोहो जाया जों बेखौ मिथिगौ जेरै दाउनि बेलायावबो जों हाग्रानि दाउबो मोननो हायो हाग्रानि दाउखौ बुंनो थांबा जोङो गोबां रोख रोखोमनि मोननो हायो। दाउबनिफ्राय लानानै दाउ दखानिफ्राय दाउस्रिनिफ्राय गासिब जोङो दाउखौनो मोनो। नो हायो। आरो न'आव फिनाय। एखे दाउजोंबो जोङो हाग्रानि दाउखौ मोननो हायो। थिग बेबायदिनो आरो। आरो जोङो मोसौ मैसो बेफोरखौबो जोङो न'आव फिसियो आरो जोङो हाग्रायावबो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रानि राजा जायखौ बुंनाय जाय जायो मोसा आ आ सिंह। एखौथ'। बुंनाय बायदियै हाग्रानि राजा होननानै जोङो बांसिनानो ओ सल'आव मोनबोदों। बेफोरो आरो बांसिनानो। ओ बिसिनि जानाय आदारनि बागै बुंनो थाङोबा जों जोङो बिसोरनि ओ हाग्रा जानाय बेफोरखौ जों बुंनांगौ जाया मानो होनबाना बिसोर बांसिनानो गोथां जिबबि। ओ जिबिनि बेदरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बाय बिदि मोसाफोरा। गोबाङानो ओ गोथां गोथां बुस्थु जायो एबा जुनार मासे जुनारखौ बुथारनानै बेफोरखौनो गावसोरनि आदार महरै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो जिब जुनारनि बागै नोंथाङाबो जाय मिथिगौ आंनि सिगाङाव एसे जे बुंथिबानो जाबाय।
नोंथां गासैबो बाथ्राखौथ' नोंथाङानो मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय आं दा जि बेखिनि मिथिगौ आंनि आं आं मिथिनायाव जेखिनि हायो नुदों। बेखिनिखौ आङो फोरमायना होनो नाजागोन। नाजागोन नोंथां। जों बर'फोरा बुंनो थाङोबाथ' गासैबो अमा, दाउ, बोरमा, मोसौ बेफोरखौ फिसियो। जों जोङो अमानि थाखाय गुन्दै बायदिसिना अफ्रि होयो होननानै दहायनो बुंखाबाय बेनि अनगायबो जों अमानो हाग्रानिफ्राय थास' हानानै होनाय जायो बेनिफ्राय बिदिनो औ गोबां मै गं-थाइगं जोङो मैगं-थाइगंफोरखौबो होनाय जायो औ अमानो जों बांसिनै न'आव जानो लाबनाय आग्लायनाय मैगंफोरखौ जोङो बांसिनै होनाय जायो रुनानै बिदिनो जेरै लुफोरखौबो जोङो होयो कबि बेफोरखौबो रुनानै अफ्रिजों जोङो मिक्स खालामनानै होनाय जायो।
औ
बिदिनो बुंनो थाङोबा जोङो हांसो हांसोखोनि बागैबो नोंथाङा बुंदोंमोन हांसो खो हांखो हांसो जों फिसिनो थाखाय फुख्रि एबा दैमा एबा दंग'फोर नांगौ जायो। नोंथाङानो बुंखाबाय हांसोनो जोङो बायदिसिना जाग्रा दैयाव सारनानै होयो बिनि अनगायैबो हांसो हारसिंनो नागिरनानै जायो। स्रि बायदिसिना एम्फौ एनला गुमा बायदिसि नाहां गोसोआ जायो आरो नोंथां औ औ हांसोआबो गोबां रोखोमनि दोंं। औ जेरै न' जोङो बर'फोरा गोबाङानो दाउ फिसियो दाउनि थाखाय जोङो माइरं बायदिसिना सारना होनाय जायो। दाउनो जोङो फुं फुङाव साम बो सारनाय बांसिनै फुं फुङाव सारनाय सारनानै होयो। ओ माइरं बायदिसिना दाउआ बेनिफ्राय हारसिङैबो नागिरनानै जायो जों दाउखौ फाननानै गोबां रांबो खामायनो हायो। आरो बि दिनो दाउखौ जोङो बेदरबो जायो गोबां बिदिनो दाउखौ फाननानै दाउनि बेदरबो फाननानै जोङो रां मोननो हायो।
औ
बिदिनो बोरमा जोङो बोरमाखौ जानो थाखाय बोरमानो आदार आदारनि थाखाय जों बोरमाखौ दुब्लियाव होयो दुब्लि एबा फोथाराव बिनिफ्राय जोङो अखा हायोब्ला ओ बिफांनि दालाइफोरखौ बिलाइफोरखौ जोङो लाबनानै बिनो होफैनाय जायो आरो खानानै एबा हानाङि जायगायाव खानानै दोनना होफैनाय जायो। बोरमायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दों बिदिनो मोसौ औ मोसौ मोसौनोबो जों बिदिनो मोसौखौबो जों दुब्लि एबा फोथाराव हैनाय जायो आदार जानो थाखाय। मोसौखौ जोङो खोथा बुंखाबाय अखा हाबा मोसौखौ जोङो बारा जोथोन लानाङा अखा हाबा अखायावनो थानो हायो नाथाय बोरमाया बिदि बारा थानो हाया बोरमाया अखायाव दोनबा थाय एबा गोबां ओ बेमार बेरामबो जानो हानाय बोरमाया। अखायाव दोनोबा बिनि थाखायनो जोङो ओ-बोरमाखौ जोङो बांसिन नै जोथोन लानांगोन बि बिदिनो जोंहा सैमा बायदिसिना फैयो। सैमा बायदिसिनानिफ्रायबो जोङो ओ बोरमाखौ जोथोन लानांगौ। नाथाय मोसौखौ बारा बिदि जोथ थोन लानाङा आरो नों जोङो अमाखौबो लानो गोनां जायो। अमाखौ जोंहा गोबां जोथोन लानांगौ जेरै ओ अमानो जोङो आदारखौ गोबाङै होबाय थानांगौ फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे ओ मोनायाव खनसे मानसिया जेसेबां जायो अमानोबो बेखिनिखौनो होनो गोनां
होनबा होमबा दा जों नोंथां जोंना समाबो जाबाय बा जोङो बे जिब जुनारनि बागै जा एसे रायलायदोंमोन जा एसे रोंगौथि मोनदोंमोन नोंथांनिसिम आङो साबायखर जासियो आरो बे आयदाखौ जों एसेबाङावनो दोन्थ'नाय जाबाय गोजोनथों नोंथां